अ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ ओ खुलुमबाय ओ आं नोंथांजों बै नों थांजों बैसा गुनि बर' हारि जैनि जा बैसागु फोरबो बिनि सायाव ओ सुंदयै सावरायनो सानदोंमोन ओ नोंथांनाव टाइम दङ नामा? हेल' हेल' हेल'
औ
अ नोंथांजों आङो बर' हारिनि जा बैसागु फोरबो बिनि सायाव ओ
औ सावराय जागोन दे औ औ सारे-सावराय जागोन दे।
अ बैसागु फोरबोखौथ' ओ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव ओ खुंबोगासिनो ओ दा ओ नोंसोर नोंथांमोननि जायगायाव बैसागु फोरबो जा बर'फोरनि बैसा सागु फोरबो बेखौ माबोरै ओ गाजा गोमजायै खुंबोयो एसे ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां उम बैसागु होनुब्ला जोङो मोनथाम फोरबोखौ फालिनाय जायो। जेरैहाय मागो ओमफ्राय बैसा सागु ओमफ्राय काति बे मोनथामावहाय जोङो बै सागुआव हाय फर्स्ट खालि दमासि खालि जायखौ जों दमासि बुङो बे खालिहाय मोसौ मोसौखौ फालिनाय जायो मोसौनि जा मोसौखौ थुखियो
औ औ
मोसौखौ थुखियो आरो बेखौ फागा गोदान पागा गोदानो खानाय जायो मोसौखौहाय ओमफ्राय मोसौ थुखिनायाव किसुमान बुस्थुबो नांगौ जायो। बेफोरनो जाबाय लाव खुमब्रा फान्थाव बेफोरखौ होननानै माला गानहोनाय जायो थुखिनाय जायो आरो फोथाबो फोननाय जायो मोसौखौ खालि मोसौखौहाय हेगारना होनानै हेगारना हरनाय जायो आरो बेनि उनखालिनो उम मानसिनि बैसागु होननाय बुङो। ओ स्नि बैसागुआवहाय जोङो गानग्रा जोमग्रा गोदोरा उन्दैखौ अनो आरो उन्दैया गोदोरनिफ्राय बोर लानाय बेफोर हाबाफारिखौ मावनाय नुयो आरोना जोंनि समाजाव
औ औ।
बे खालिनो ओमफ्रायनो एक थारिकनिफ्रायनो खाथ दिनसिम बैसागु मोसानाय नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलावहाय। औ बिदिनो बर' हारिखौ न लाखिनो थाखाय जोङो बिदिखौ दासिमबो
नंगौ नंगौ औ मो मोसानायखौ जोङो दासिमबो खुंफुङो खुंबोगासिनो औ। ओ
नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव मायबा मोनसे बुंनो हायोबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ जोंनिखिबो बे बैसागु फोरबोखौ जोबोरैनो गाजा गोमजायै ओ गोदोनिफ्रायनो खुंबोगासिनो। आरो जोंङो ओ दासिमबो खुंबोगासिनो। उम। जोंनावबो बिदिनो गिबि ओ जा दमासि मोसौ थुखैनाय बेसिम बे सानखालि जोङो फुङावनो उथिनानै फुङावनो उथिनानै ओ जा थाराय ओ नागिरनानै लाबोदोंमोन बे थारायखौ हानानै लाग्रोयो बेजों लोगोसे फान्थाव हालदै आरो दिग्लि लिथि बिलाइ आरो जा पानिलाव बि फिथाइ बेखौ हानानै लानानै ओ आरंजों माला सुनाय जायो बिनि उनाव मोसौखौ हांगारजों ओ फोथा होनाय जायो आरो थालिरनि ओ जा फोथा होग्रा मोनसे आगजु बानायनानै बिनि उनाव मो मोसौखौ फुख्रि बा दैमा गाथोनसिम होना लाङो जायो होना लांनानै बेयो मोसौखौ मोजाङै ओ थुखैनानै बिनि उनाव लाव जा फान्थाव जा होननानै ओ बेफोरबायदिनो गोबां सल खननाय जायो आरो बिनि उनाव मोसौखौ दिगलिथि बिलाइजों बुनाय जायो। बुनानै ओ दुब्लि फारसे होना लांनानै बेखौ उदाङै ओ दोनदाल होआ जासे दुब्लियाव हेंगारना दोननाय जायो आरो बै दिनखालि बिनि उनाव ओ मोना मोना मोनायाव ओ खुगाफोरनाय हिसाबै। लामायाव ओ खुथ्रा सु आरो जि गाब ओ बुन्था बायदि आरि सावनानै लामायाव ओ उखुन्दै खुहैयो आरो आलारि बाथि सावो आरो जोंनिया लामाया आरो मोसौखो गोसो खुसियो होना लाबोनानै गलियाव खाफैनोसै। बिनि नैथि सानखालि ओ जायो मानसि बैसागु ओ मो मोसानाय बे सानखालि। मोसानाय सानखालि जोंनि ओ बयबो गामिनि बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला आरो गथ' गथाय बयबो बो ज लोगो नांनानै ओ गामि फारसे एबा गुबुन गामि फारसेबो ओ गोसो खुसियै मोसालां-मोसानो ओंखारलाङो ओ आखाइयाव खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना बेफोरबायदि ओ जा बर'नि दामग्रा देग्रा दामग्रा दे ग्रा आगजु। बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो गोदोनिफ्रायनो ज' ज' जाजाय ओ ओंखारलांगासिनो दङ आरो सा इयुनावबो ओंखार लांगोन होननानै मिजिंथियो।
औ औ
दा जे ओ बैसाग
थांनानै लाखिनो थाखाय बेफोरखौ जोङो आ-आगोलावबो मावलांबाय थानांगोन। नङा होम्बा नोंथां औ बिदिनो जोङो गा दैयावबो काति माहायावबो जोङो कातिग काति बैसागु होनो जायखौ बेयावबो जोङो माइ गेजेरावहाय साथि होयो अ बेयाव माइ गेजेराव साथि होनानै जोङो माइखौ जाहाथे मोजाङै ओ मोजां जायो जाथो बेनि थाखायनो होयो आरो औ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय नों नोंथां आंनो,
हागोन जागोन दे नोंथां औ थारैनो ओ जोंनि जा काति बैसागु काति बिहु बेखौ ओ जोङो बर'आव आंखाल बैसागु होननाबो मिथिनो मोनो आंखाल बैसागुआव बै समाव मानसिफोरनि न' न'आव माइरं गासैबो जोबस्रांनो हमो बेनिखायनो मानसिफोरा ओ खाथि बैसागुखौ ओ आंखाल बैसागु हिसाबै इसोरनियाव जाहाथे जोंनि खे थि बाथि गासिबो ओ जा आबाद बेफोरो ग्रोम ग्रोम जाथों जाहाथे दाउसा दाउमा गासैबो ओ बे आबादखौ जानानै नस्थ खालामलाङा बेनि थाखायनो ओ सासे इसोरखौ मानिनानै बे फुजाखौ होनाय जायो आरो बिनि उनाव ओ थामथियाव दोङो जोंनिया ओ मागो बैसागो मागो बैसागोआव गोबां ओ जोंनिया फि था जानाय जायो रंजा बाजानो। बेनि सोमोनदै नोंथाङा एसे गु सुङै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां मागो बैसागु मागोआवबोहाय जों बिदिनो औ गोदोरनि मान गोदोरखौ मान होनांगौ उन्दैखौ अननांगौ बिदिनो जों मागो बैसागु बैसागुल' नङा जों सानफ्रोमबो उन्दैखौ अननांगौ आरो गोदोरखौ मान होनांगौ दोनाय बेबो मागोआव बै सागुआवल जोङो मान होगोन बा अनगोन बिदि नङा। जों सानफ्रोमबो बे खौ लाखिनांगौ आरोहाय मागोआव होननो थाङोब्ला जोङो फिथा सौराइ बायदिसिना जानाय लोंनाय ना बेदर जों गासैखौबो जायो मागोआव
नंगौ नंगौ।
जा फिथा सावराय संनाय जायो जेरैहाय एन्थाब फिथा थाव फिथा बेफोरखौनो जोंनियाव सु उनावहाय बांसिन, खावनायखौ नुनो मोनो, जोंहा ओ हासुं फिथा अ लावदुम फिथा, हो
आरो नारेंखरनि लारु
अ नारेंखरनि लारु उ बिदिनो बायदिसिना फिथानु जानानै जोङो ओ बे मागोखौ मोजाङै खेदायहरो आरो
अ बिदाय हरो, फुं ओ जोंनि खिजा मोनसे ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ नेमखान थि दङो फुङावनो जोंनिया खुदिया जा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ ओ बिसोरो दुगै इस्रां लोबस्रां गोदोनायाव आरनाइ फालि लानानै, ओ आरो गामसा गाननानै फुङावनो जा जा गामिनि बोराइ बेन्थ जाय बयनिख्रुइबो बैसो गोरासिन बिबौ बिबै बिथांमोनखौ ओ बिसोरो गोसो खुसियै, खुलुमनो ओंखारलाङो आरो माने, मान बोर लानो आरो ओ जा, गोदोर ओ सुबुंफोर बिसोरबो गोसो खुसियै बिसो बिसोरनो बोर होनानै जा थाइसे थाइनै हायो बिथांमोननो ओ फिसौ हिसाबै, होनाय जायो आरो
औ जों बे मागोआवहाय जा थैनानै थांखांनाय जोंनि आबै आबौ बिसोरखौबो फिथा, जा ना, बेदरजों एसेबाव हरनानै गोसोखां हरनाय जायो आरो जाहाथे बिसोरबो ओ गो-गोजौआव थांनानै आलो गोजोनै थांना थानो हायो, बेखौनो जोङो गोसोखां हरो आरो बे मागोआव
थारैनो ओ गामिनि सेंग्रा, फोराबो बे मागो समाव ओ गोबाङैनो रंजानाय आरो खुसि, फैयो मानो? ओ बिथांमोना लोगोफोरजों ज' जयैनो पिकनिक जानाय बायदि हा हारि मुखुब मुखुब थायो आरो।
मागोनि एक थारिखआवहाय जोङो गासै गासैबो बिदिनो बेरायनो थांबा थांजायो बिदिनो थाङो आरो बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनोबो हायो आरो।
नंगौ नंगौ मागो-मागो सम
नुफेरि नुफेरि जायगाखौ खौ जों नुयो बिदिनो रंजा मोसा जानानै जों गिदिंनानै फैफिनो आरो
फुंनि समाव ओ जोंनिखि मोनसे आरो हाबाफारि दंबावो ओ भेलागुर जायखौ जों भेलागुर सावनाय होननानै बुङो। ओ बेखौबो गामिनि-गामिनि सेंग्रा फोरा ज' ज'यैनो ओ लोगो नांनानै बुथुमनानै ओ मोनसे गोदोर गामियावनो गोदोर बेेलागुर दैमा जिङाव लुनानै फुङाव ओ दुगैस्रां लोबस्रां बे बेलागुरखौ सायनाय जायो आरो
औ आरो बेनि अ लोगोसे न'खर न'खर जायखौ गामिनि जा खाथि खाथि खानलानि मानसिफोरखौ अ लिंनानै सा लोंहैफैनाय जायो बे मागोआवनो
नंगौ नंगौ
ए
दे होमबा ना नोंथांजोंनिया दा टाइमाबो जाबाय ओ नोंथांजों रायजलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायना गोजोननाय मोनदों औ बिदिब्ला कलखौ दोन्थ जागोन। नामा औ औ